फानि
हेलौ नोंथां आ आंनि रावखौ खोनादों ना?
खोनादों
अ बिदिब्ला नोंथाङा मा खालामबाय थाद? आं दा
आङो दा ओ ओरैनो जिरायनानै दङ
अ
औ नोंथाङालाय मा खालामगासिनो? औ
आंबो बिदिनो मोनाबिलिनि जिरायनानै दं
औ
बिदिब्ला आं नों नोथांजों एसे बिबारनि सायाव बिबारनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै हरनाय थाबाय नोंथाङा जेबोथ उसुबिदा गैया?
ओहो गैया
सावरायजागोन ना? अ
औ औ
बिदिब्ला ओ नोंथाङा बिबार गायनानै मोजां नाङो ना?
औ औ बिबार गायनानै आं जोबोद मोजां नाङो थ ओम आं बायदि बायदि रोखोमनि बिबारखौनो आं ओ मोजां मोनो ओ मानो होमबा बिसोरनाव ओ गोबां ओ समायनाय हाबनानै दङ जिहेथु जोंनि गोसोखौ बोनो हायो जिखुनु ओ बिबारानो थ ओम बिबारा बायदि रोखोमनि मोदोमनायबो दोङो खाय फा मोदोमिबो दोङो औ।
थिग बेबायदिनो जोंनि सोरगिदिं बा जोंनि ननि न फोराव सित्ला लामाफोराव जों गोबां बिबार गायबाथाय मेगनजों नुनो मोनबाथाय जोब समायना नुयो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ। बेबायदिनो खायसे खायसे बिबारफोरा जोंना दैयावबो थायो। जेरै फामे बिबार थब्ल' आरो मेथ'खा बिबार बेफोरफोरखौ जों दैयावसो मोननो थाङो। ना नङा होनबा नोंथां? आरो जोंना न'आवथ' बायदि रोखोमनि बिबार थायो। बा ओ गामि ओनसोलावबोथ' जों गो बां रोखोमनि बिबार मोननो थाङो नङा होमबा नोंथां? औ थिग बेबायदिनो खायसे बिबारफोरा जोंना हराव ओ बार जानानै फुङाव सिरिनाय। जेरै ओ सेप-सेफालि बिबार खारौ खानदाय बिबार। जों बेफोरखौ ओंख्रिबो जायो न नङा होनबा नोंथां?
औ औ।
औ। आरो नोंथांमोनहानि न'आव मा मा बिबार दं?
औ जोंहानि औ जोंहानि न'आव ओरैनो ओ गेन्दा आरो जबा बायदि बायदि गाबनि ज'बा दङ। बेनिफ्राय बे अपराजिता दङ। बिदिनो ओम खाटनथा दङ आरो बे ओ गोमो गोमो गाबनिबो बायदि रोखोमनि बिबार दोङो। बिदिनो ओ बिबार गायनानै मोजां नाङो नालाय स' बेखायनो ओ न खौ ओ बिबारजों समायना खालामनो हायो। बेनिखायनो ओम बे बिबारखौ ओ गुबुननिफ्राय लाबोनानैबो जोङो गायो। थ' बिदिनो जोङो न'खौ समायना खालामनो हायो स' नोंथांनि न'आवबो मा मा बिबारफोर दङ नोंथाङा एसे सावरायना होनो हागोन ना
मा
हेल' नोंथां
खोनादोंना नोंथा औ थिग बेबायदिनो जोंना रजनि गना मुंनिबो बिबार दं जायनिखि जोबोद मोदोमो नों थां औ जोंना बेफोर बेबायदिनो दाब दाब जायगा गायाव जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव नङाबाबो गुबुन जायगाफोरावबो बिबारनिनो गोबां आबाद मावो नोंथां
औ
जोङो जेरै बिबारखौ बिफोरनिफ्रायनो जोंनि थाव सेम्फु धुप आरि बेफोरबायदि बानायो साबोनफोरखौ जोंना बिबारनिफ्रायबो बानायनाय जायो मोदोमाव सारनाय सेन बेफोरखौ बानायो नालाय मोद दोमनायफोरखौ।
औ
औ बेबायदिनो बिबार फोरा बारसे मोनसे मुंजों मिथिजानाय बिबारानो गोबां गाबनि जों बेखौ नुनो मोनो नों थां जेरै गलाब बिबार गलाब बिबारखौनो जोङो गुफुर गोजा गोमो गलाब बायदि बायदि गाबाव नुनो मोनो नोंथां औ
त' बेबायदिनो जोङो ओ मन्दिरफोराव एबा थानसालियाव जो इसोर खौ सिबिनायावबो जोङो बिबारखौनो
गोथार सानफोराव बिबार बाहायनाय जायो औ
औ
जेरै हाबाफोरावबो हाबा हराव हिनजाव गोदान हौवा गोदाननि माला सुनाय बा हाबा हाबा हाबाथिलिखौ समायसिन होनो जों बिबारनि माला बाहायनाय जायो नोंथां। बिबारखौ माला सुनानै बांसिन आरो समायनासिन नुहोनो थाखाय बेखौ बाहायनाय जायो।
औ। थ' बिदिनो नोंथाङाबो बिबार गायनानै मोजां मोनोना
औ। बिबार गायनानै आरो बिबारा गायनानै गायखांनायनि उनाव जेब्ला बिबारा बिबार बारो अब्लाना बांसिन समायनासिन नुयो नालाय औ।
थ' बिदिब्ला औ
बुंलाय नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङा ओ बावैसो बुंलांदोंमोन जे ओ सेवालि सेफालि आरो बे खारौ बिबारखौ जोङो मैगं महरै जा औ मैगं महरै जायो होननानै बुंदोंमोन ना नोंथाङा ओ ओ नोंथाङा बे मैगंखौ माबायदि सङो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ आं जाखिनि मिथिगौ एसे सुंद'यै फोरमायना होनोसै ओ खारौ खाननाय बिबारखौ थ' जोङो खारौ खान्दाया हराव ओ बारनानै बा हराव बारनानै जय सिरिनानै थायो नङा होमबा ओ जों बे फुंनि समाव मोनो सिरिनानै थायो नालाय बियो बेनि उनाव बेखौ लाबोनानै बेखौ बोखावनानै बिदिनो साफा बासिनानै सुनानै जोङो बेखौ ओरैनो गोजा जाबाथाय बांद्राय गोखा मोनजायो आरो ना बिनिखायनो जों बेखौ जुदि ओ अमाजों जायो बा बिनि गोखाखौ बांद्राय मोना आरोना। औ बे बेखौ ओरैनो गोजा बेयावना जाजायो बा जोङो अमाजों जाजायो बेफोरबायदिनो जाजायो आरो बाट अमाया बांद्राय मेजेम थानायनि जाहोनाव बेखौ गोखा मोना आरो अमाखौ जाबाबो आंगाया आरो औ आरो बिदिनो सेफालि बिबारखौबो जोङो ओ सेफालि बिबाराबो बा सेवालि बिबारबो होनो बेखौ बेखौबो जों फुंनि समाव बे सिरिनानै थायो नालाय बे खौ खना लाबोनानै बि बिदिनो साफा बासिनानै सुनानै जों बेखौ फोराननानै दोननोबो हायो
औ
फोरानना दोननानै बेखौ जों एसे एसे माब्लाबा समाव जानो गोसो जाबाथाय जानोबो हायो दा बेखौ जोङो ना फोरजों रदबनानै जायो ना गोरानफोरजोंबो ना गोथांफोरजोंबो आरो अनलाजोंबो जायो
औ द
औ
बिदिनो ओ जोङो ओ माखासे आ बिबारखौ जोङो ओ जोलै एबा ओ जोलैल' नङा जोङो ओ बे बिबारा जिहेतु फर एकजामफोल आमपोल गेन्दाइ गेन्दाइ बिबारखौ जोङो माबायदि गायो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो बे ओ स ओ गेन्दाइ बिबारखौ जोङो ओ बारखांनानै बे बिबारा ओ राबाथाय औ औ बेखौ जोङो ओम खानानै बेनिफ्राय मोजां जोङो हायाव ओ जावग्लिनानै बे ओ
औ गारस्र'ना फोनाय फोनाय जायो आरो ना
औ औ बिदिनो बियो फुलि जाब्लाथाय जों बेखौ ओ मोजाङै ओ समायनासिन नुहोनो थाखाय जोङो दिडिसिप्लिनै जोङो गायनानै दोनफिनो
औ दा बिदिनो गेन्दे फुल ओ‌ जिखुनु ओ बिबारफोरखौ जोङो फाननोबो हायो ओ‌ बिदिनो जोङो गेन्दाय फुलखौ जोङो ओ मन्दिरफोराव नांगोन नालाय एबा ओ‌ बे ओ खैना आरो दरानि थाखायबो जोङो हबे गेन्दे फुलखौ माला गानहोनो थाखाय बाहायो बेखौ जोङो ओ बायना बायनोबो हायो एबा न'आव दङब्ला जोङो न'नि बाय जों खानानैबो माला सुनो हायो थ' बिदिनो जोङो बिबारनिफ्रायबो माखासे मुलाम्फा मोनो
औ
औ
आथि बेबाय बिदिनो खायसे -खायसे बिबारा जोंना गोजां बोथोराव बारो खायसे बिबारा गोलोम बोथोराव। खायसेया अरायमा बारबाय थानाय आरो खायसेया बांद्राय दै मोनबानो थैलाङो नङा होमबा
औ औ नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो खायसेनो बांद्राय दै नाङा आरो खायसेनो दै जेसेनो दै मोनो खायसे एसेनो मोजां जायो।
औ।
औ।
स' जोङो बिबारफोरखौ जोङो जोथोन लानांगौब्ला जोङो ओ बेखौ बे गोजौ जास्लाबि एबा देरस्लाबि समावनो जोङो बेखौ मोजाङै बेरा दुंथेनानै होनाय जायो। जाहाथे बेखौ बोरमा
बिबारा बारोब्लाथाय बांसिन जायगा नुथाइफोरखौ समायनासिन जाहोयो आरोना।
औ
थिग बेबायदिनो आरो लाइफां बिबार जेरै ओ खायसे बिबारा माने बिबार थारमाने बियो बिबार लाया बाट बिनि नाथाय बिनि बिलाइआनो बिबार महर जायो आरोना। आरो जों बेखौ बेरा हिसाबैबो बाहायनाय जायोबा ओ न' जिं जिं ओ जुदि बेखौ जों लारि -लारि गायनानै होयोबा बेरा महर माने बेरा बायदि जाहैयो आरोना। औ
बिदिब्ला नोंथां
औ
जोंना समाबो जाबाय।
औ बिदिब्ला आं नोंथांनिफ्राय मोनथियै गोबां राव बाथ्रा मिथिनो मोनबाय।
औ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोन्नाय थाबाय औ दे बिदिब्ला औ।